हेलौ नोंथां खोना अ खोनादोंना नोंथां। औ औ अ अ मा खामदों।
ओ आङो ओरैनो दं।
अ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां होनो हागोन दे।
औ बिदिब्ला। ओम मोनसे मोनसे आयदा सायाव सावरायनि नोंथां नोंथाङाबो जाखिनि हायो नोंथांनि। ओमफ्राय फोरमायदो आरो आंनिफ्रायबो जाखिनि हायो आं बेखौ फोरमायनोसै नोंथां। खोनादों ना नोंथां। औ औ औ। औ बे आयदायानो जाहैबाय माने बैसागु आरोना जोंनि बर'। फोरनि मोनसे धोहोरोम आरो बैसागु जायखौ बुङो जों बैसागु। ओ बे बैसानि बैसागुनि बागै जोङो सावरायनि आरो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां जागायनोसै। बैसा द बैसागु होनना बुङोब्लाथ' नोंथां मिथिखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ मिथिगौ।
औ बैसागुआ माने मोननै रो खोमनि थायो आरो माने बैसागुआ माने मोननै रोखोमनि माने जों साननै। फालिनाय जायो आरो आं बैसागुखौ।
औ मोनसेया जाबाय मानसिनि आरो मोनसेया जाबाय औ। मोननै रोखोमाव फालिनाय जायो मोनसेया मानसिनि। आरो मोनसेया माने जिब जुनारफोरनि आर ना फार्स्टआवनो जोङो बुंनो थांबा जों माने। माने मा होनगोन बेखौ उम। ओ मा होनगोन बैसा औ औ माने जोङो मानि दानावहाय। ओ बैसागनि फास्तआव जोङो बिदिनो बैसागुनि सानसे सिगां जेरै। सैथो सैथोनि लास्टावहाय जोङो माने औ मोसौफोरखौहाय जोङो माबानाय जायो आरो
औ मोसौखौ माने फालिनाय जायो आरो ओं
औ मोसौनि औ मोसौनि थाखाय नो फालिनाय जायो औ मोसौ बैसागु फालिनाय जायो। जेरै मोसौखौ माबायदि फालिनाय जायो होननानै बुङोब्लाथ' जों माने बे सै थो सैथोनि सैथोनि लास्तनि सानसे आगो लनो जोङो माने बेखौहाय बुंगोन ओ माने मोसौ थुखैनो थाखाय जों माने बायदिसिना बेसाद नांगौ जायोना। बे बेसादखौहाय जोङो औ बे बेसादखौहाय जोङो बिदिनो बुथुमना लाग्रोनांगोन आरो माने मा मा बेसाद नांगौ होनना बुङोब्लाथ'नो दिग्लि दिग्लि खार
हालदै हालदै लाव फान्थाव बिदिखो नांगो आरो ना मोसौ नो थुखैनो एबा माला बानायना गानहोनो बे बे खिनि मैगंखौ नांगो आरो ना आरो नाव बिदिनो बेलेगबो होजायो जेरै जोंनिया बे थाइजौ बिलाइ मोखोना बिबार ओं
अ अ इबो होजायो आरो ओमफाय बेखौहाय जोङो सानसे सिगाङो माबानाय जायो आरो बुथुमना लायो
ओ
आरिखौ बुथुमनाय हाय जोङो बिदिनो माने बुथुमनानै लाग्रोबायसै सिगां आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय फुं जायोब्ला जेथा जिखुनु जोङो बैसागुनि माने बिदि दाननि लास हाय जो बिदिनो बेखौ फुङावनो सिखारनानै जों बिदिनो हानानै लानांगोन आरो माने मैगं माबायदि हायो बेफोरबायदि हायो आरो औ बिदि हाना लानानै फ्राय जों बिदिनो आब्रुंबोथ' नांगोन ना
बिदिनो ओं ओं मानो होनबा जोङो बिखौ मोसौखौ थुखैनो थाखाय एबा जोङो मोसौनो गाननो थाखाय बे मालाखौ बानायनाय जायोना औवा सबा दानना लानानै फुङावनो सिखारनानै मैगंफोरखौ जेरै लाव फान्थावफोरखौ हाना लानानै नै बिदिनो माला सुनाय जायोना ओमफ्राय जोङो बेखौ औ बेखौ जोङो मोसौनो गानहोयो एबा जों न'फोरावबो बिदिनो उखुमफोराव दोननाय जायो आरो ना एबा खानाय दोननाय जायो आरो ना ओं
औ औ
आरो नोंथां बेयाव जोंहा औ बेयाव आरो जोंहा माने मोसौनोबो खोथा
औ था औ जेरै जोङो फोथा गोसोम फोनो आरो हांगार औ औ बे हांगारखौ जोङो फैबायथ थांनायनि उनावहाय जो बि
ओं नोंथां ओं
बर'फोरनि माबायदि मेथाइ जों बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बिसोर बिसोर एल माने बिमानि‌ खिथेर नोंसोर हालुवा गेदेर बेफोर बायदिहाय ओ गान खननानै दिडग्लिजोंहाय माने बुज्रावखाय बुज्रावहाय जोंनो खनो आरोलै
ओं औ एबा जोङो बेयाव दैमायाव थुखैनायाव खननाय जायो।
औ औ इदिनखालि जों माने मोसौखौहाय जोंङो उदाङै हगारनाय जायो आरो आरो बिसोरखौ माने बिदिनो मि मिथिंगानि जेनथ मिथिंगाजों माने गोरोबनानै थाथोबा बिदिनो मिथिंगानि जे जिब जुनारफोरा जाहाथे बिसोरखौहाय माने उदांयै हगारनाय जायो। आरो जेब्ला जों मोनास जायो अब्ला जोङो मोसौखौ न'आव लाबोनाय समावहाय जों बिदिनो मोसौ गलियावहाय जोङो बिदिनो मोसौ फागा होनो जायखौ जोङो बेखौहाय जोङो औ बेखौहाय जोङो माने ओ फुजा हैया बिदिनो थालिर गय बुद प्रसाद बेफोरबायदिनो मोखौ फागाखै जोङो बावनाय जायो आरो आरो बिनि नेक्सट दिनाव जेरै मानसिनिया औ बे मानसिनियावहाय जोङो बिदि जिथा बैसागुनि से दान बा से खालार जायो दे बैसागु से खालारावहाय जोङो बिदिनो दुगैस्रां लोबस्राङै थायो आरो बयबो
औ नोंथां
अ अ बेनिफ्राय जोङो इयाव ओमफ्राय फुङावनो सिखारबाय ओमफ्राय फुङावनो सिखारनानै जोङो मा खालामो होनना बुङोब्ला जों बिदिनो ए
बे दिनखालि आरोना जोङो माने फुङाव सिखारनानै न' स लिरनानै आरो जोङो बाथौफोरखौ बिदिनो साफ फाहामनानै जों बेयाव बाथौनो थुगि होयो आरोना जाहाथे बेयो बैसागु बैसागु दिना जोंना मोजाङै मोजां थांथो होननानै जोङो ओ बोराइ बाथोनाव बिदिनो बोर लायो आरो जोङो बेल' नङा जोङो गिदिर मानसिफोरखौबो गिदिर मानसिफोरनिफ्राय जों बोर लायो आरोना जेरै जोंनि आबै आबौ आइ बाबा बिदिनो आदा बाजैफोर इसोरनाव जोङो बोर लायो आरो ना ओमफ्राय बिसोरबो जों उन्दैफोरनो बोर होयो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे दि खालिबो जोङो ओ सातथा बिदनि मैगं जानाय जायो नोंथां मिथिगोना बेखौ
औ औ साथा औ औ नोंथां साथाम मैगंनि औ जेरै जोङो सारा मैगं होनना बुङोब्ला जों बहु जोंथ दा मैगं आरो मानो जायो होननानै बुङोबाथ' माने जोङो जाहाथे जोंङो बेमार आजार जायाथों होननानै जानाय जायो आरो
औ
औ औ बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो जमा जोङो ज' न'खरैनो जोङो माने गावजों गाव मा मिलायलायनानै जों मिनो जाय न'खर न'खर हाबोलासे जायो औ औ औ बिनि उनावहाय जोङो बिनि नेक्स्ट दिनखालिथ' जों बिदिनो मोसायो
औ औ नै खालारनिफ्राय मोसानाय जायो आरोना बैसागुआ
नै नै खालाराव जों होननाय जायो गामि बोराय बुरै बिदा बिनानाव बादिनो गथ' गथाइ गासैबो जोङो ज' जानानै माबायो आरोना जों औ मोसायो जोङो गासैबो जनि जोङो गाज्रि जानो ओंखारबोयो आरो जोङो बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो गामि गामि सान थांबाय गामि गामिल' नङा बिदिनो बेलेग एबा बेलेग जायगायावबो जोङो बेफोरबायदिनो मोसानो था
ओं माने गुबुन गामियावबो जोङो मोसानो थाङो एबा गुबुन इदिनो गोजान जायगायावबो जोङो बिदिनो खायफाया गारि लानानै मोसानो थाङो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंहा गामियावथ' मोसाखायो नालाय गामियाव मोसाखायो नालाय जों बिदिनो मो गामियाव लास जोबथा खाालि मोसायो आरोना। आरो जोङो बिदिनो नै खालारनिफ्राय गुबुन गुबुन जाय जायगायावबो मोसानो थांङो आरोना। बे ओ जों गामि मोसानाय बेखौ जोङो बिदिनो लास जोबथाखालिबो मोसानो हायो फोजोबनो हायो नालाय बिनि थाखायनो जों लास ओ बिदिनो जोबथा सानखालि जोङो मोसानाय जायो आरो गामियाव।
औ औ औ औ जोबथा सा
हा मोसानो थांनायाव बिदिनो
ओं ओं।
ओं आरो बिदिनो जोंहा मोसानो थांनायावथ' जोङो बिदिनो देलायो गानो बिदिनो जोंना गाननायाथ' हिन ओ बिदिनो आइजोफोरा ओ गोमो दख'ना गोजा ब्लाउस ओमफाय गोजा फारि गोजा आर'नाइ गोथां बिदिनि माबा ओ आगर एनाय जेनेबा ओ आर'नाइ बिदि लायो आरोना मानो होनबा जोंहा बे आगराव जोंनि बर'फोरनि बे एसे सिनायथिं दंङ नालाय।
औ माने हौवासाफोरनि गाननाय होनना
थ' जोङो बैसागुफोराव गाननाय जायो आरो। औ औ आरो ओ बिदिनो ओ हौवासा हौवाफोरनिफ्रायबा जोङो औ ओं नंगौ गामसा गस्ला गुफुर एबा गोमो खत बिदि गानो।
औ औ औ गामसाल' नंङा औ आर'नाइ। दानि जुगावथ' बिदिनो ओ दख'ना खसाब माबा मा होनो नोंथां बे खौहाय माने ओ हौवासाफोरनि गानग्रा बेफोरबायदि ओंखारबाय आरो ना बेफोरबायदि खत ओंखारबाय औ औ। औ औ बे खत ओंखारबाय दानि जुगावथ' जों औ औ बेफोरबायदि गानो आरो बिदिनो ओ जेरै खायमा आगरनिहाय बेफोरबायदि आर'नाइ लायो। आरो हिनजावफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' जों द ख'ना बिदन बुंङो जों दख'ना बिदन आरोना बिदिनो साला माथान दानाय बिदिबो थायो आरो आरो फालि फास्रा फास स्रा गोजा गस्ला गोजा बिदिनो औ आर'नाइ गोजा बा खायमा बि थायो औ औ औ।
ओं ओं आरो जोंहा बेल' नङा जोंहा मोसानो थाखाय दामग्रा नांगौ मानो होनबा जोंहा बे मोसानायाव जोङो माने खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बिदि ओ दाम्रा देग्रा देग्रा लानाय जायो आरोना मानो होनबा बे गैयाबथ' जोंना बै सागुया जाथारा।
बैसागु जोंनिनो औ औ बुं। औ औ औ जों बेफोरबादिल' माने जेनेबा गानग्रा जोमग्रा जोम औ औ।
मोसायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो गुबुन नोंजों बारा बिदि मोसानाय
औ खम जालांबाय आरो ना औ औ खम जालांबाय बे फोरा आगोल गोदोनि दिनाव थ' जों बिदिनो खाम ज'था सेरजा सिफुं नङाब्लाथ' जोङो ओंखारखायामोन बैसागु मागिनो बैसागु मागिनो ओंखारखायामोन औ बिदिनो जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो ओंखारोमोन गोदोनि दिनाव दानि जुगावथ' जों बेफोरबायादिखौ खम नुसै आरो माने होनोबा खम नुसै अम बिदिनो जोङो दानिया बे बि माबाजों दामनायखौसो बांसिन नुनो मोनो आरो जोङो खोनादों ना नोंथां बिनिखायनो बेनिखायनो जों बे बर' हारिनि हारिमुबा बेनो दामग्राफोरा जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा थरखा बेफोर माने एसे एसे गोमालांनो हमबाय आरो ना औ गोमालांनो हमबाय आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव माबा बुंनो थाङोब्लाथ' जों बिदिनो गाननाय जोमनायफोरखौबो जों बिदिनो बैसागुथ' जों बेफोरबायाददिनो जेनेबा दख'ना गोमो बिदि गानथारनांगौ नङा होमबासो बर' हारिनि सिनायथियाबो एसे मोजां जायो आरो औ
आरो बिदि जमा जमा एखे एखे गानबा जोंनि माने समायना समायना नुयो आरोना बिदि
ओ गोजा गोजा गोमो इदि गानबाथाय साफा समायना नुयो आरोना जों
औ औ नोंथां होमब्ला टाइमाबो जाबाय होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां